औ हेल' नोंथां खोनादोंना औ नोंथां।
अ।
खोनादोंना औ। नोंथांनाव आं मोनसे नों नोंथांनाव आं मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
इएस।
औ दा आंनि सों थिया बेनो जे जोंनि दा आथिखाल ओनसोलाव गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
ओम।
दा बे आबाद मावनायनि फारसे नोंथाङा आंनो गुसुङै फोरमायनो हागोनना एसे?
आं हानायखि निखौ नाजानोसै दे सोंदो।
दे दा जोंनि ओनसोलाव माबादि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना माबोरै माबादि आबाद मावो?
जोंनि एरियायावथ' दा गामि ओनसोल नालाय एसे नरमेलै नुयो आरो।
औ औ।
गुबुनफोरनि बायदि एसे ओरै मा बा नुवा जौगानायखौ नुवा जेरै नखरनि थोनाय आ न्थायै आबाद मावनायखौ नुयो आरो। गावबा गावनि मोनसे माबा बायदि
औ औ औ दा नों नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव मोसौ जों हालेवो ना ना ट्रेक्टर जों हालेवनायखौ नुनो मोनो
जोंनि ओनसोलाव थ' दा ओरै मोसौदों हालेवनायखौ नुनो मोनलिया आरोना गोदोनि बायदिथ' जुग गैला दा बांसिनानो ट्रेक्टरजों हालेवनाय खौ नुनो मोनो आरो
औ औ
गोदान टेक्न'ल'जि ओंखारबाय नालाय
औ औ थारैनो दा नों नोंथांमोननिजों खोथियाखौ माबादि मा आदब खायदाजों फोनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना
खोथियाखौथ' ओरैनो जोंना सोमग्रोना लायो।
औ-औ।
संग्रोना लानानै गोबां रोखोमनि फैयो आरो
औ-औ ओरैनो माइ औ-औ नंगौ। ओरैनो माइसा माइलिफोरनि मुंफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
माइसा माइलि
औ।
अ-ओ दे सों।
औ-औ बेफोरबायदिनो जेरै माइब्रा आसु जोसा नङा होनबा औ थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो दा जों आबाद मावनो होनब्लाथ' जों गोबां हाल एवनांगौ जायो जेरै आ-आथिखालथ' गोबां दोरोङारि मेचिन ओंखारदों जेरै ट्रेक्टर बायदि-बायदि मेचिन ओंखारदों हाल एवनाय नङा होमबा नोंथां। दा-दा जों आथि खालाव आ आथिखालनि आरो आगोलनि जा आबाद मावनायनि फारागथि जों गोबां रोखोम नि नुनो मोनो जेरैहाय आट जों आगोल नुनो मोनोमोन मोसौ हालिजों जों हाल एवनानै आबाद मावनाय एबा माइ गायनायखौ जों नुनो मोन बोगासिनो दङमोन नङा होमबा नोंथां। दा आथिखाल जों ओरैबायदि नुयो जों जेराव जोंनि ओनसोलाव ट्रेक्टर एबा मेचिन बायदिफोरजों जों हाल एवनानै आबाद एबा माइ गायबोनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां।
औ।
बे रोखोमैनो जों बिदि फारागथिफोरखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो आं खोथिया एबा माइ गायनायनि फारसेनो आं ए से नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो लाबाय नङा होमबा फोरमायलां जागोन नामा नोंथां।
हागोन दे।
औ-औ दा जों खोथियाखौ फोनायनि नैजि एबा नैजिद' साननि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै गायनो हानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ- औ।
हेल' औ दा बे खोथियाखौ जों फुनो थाखाय जों हानाया हानायफोरा न'आवनो फुयो आरो जाय-जाय हाथारा बिसोरो बे खोथियाखौ फुनो थाखाय हाजिरा एबा सावरि महरै फुनो होयो जा बे खोथियाखौ फुखांना जोङो गायनो-गायनो थाखाय माइखौ गायनो थाखाय जोङो हाल एवनाय जायो। हाल एवनो थाखाय जोङो ट्रे क्टर बायदिखौ लिंनो गोनां जायो बेनि उनाव बे हालखौ जोङो खेबब्रै एबा खेबथाम जों एवना लाग्रोनांगौ जायो। मोनसे दुब्लिफोर फोथाराव बेनि उनावसो जोंहा गायनो मोजां एबा रोखोम जानाय जायो हाया नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दा बेवहाय जों बे माइखौ गायनो थाखाय जों रुवानि लिंनाय जायो गामि ओनसोलाव नङा होमबा
औ
औ बेनि उनाव जा जों माइ गायनायनि जोबथा सान जायो बे माइ गायनायनि जोबथा सानखौ जों हाल जांख्रा एबा नांगोल जांख्रा होनना बुंनाय जायो नङा होमबा
औ औ
औ दा मोनसे आबाद जानो थाखाय एबा मोनसे आबादा मोजां रोखोम एबा मोजां समायना जा जाहोनो थाखाय जों आबादाव गोबां गोबां रोखोमनि जों हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो एबा नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा
ओम औ
जों बेवहाय ओरैबायदि हासार बाहायो जेराव जिबियारि हासार रासायनारि हासार बायदि बायदि रोखोमनि जों हासार बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय रासायनारि हासाराव जोंहा गोबां केमिकेल बायदि रोखोमनि रासायनिक हासार बायदिै जों सोमजिनाय बे रासायनिक हासारखौ जों दुब्लि एबा फोथाराव होयो एबा होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां दा जिबियारि हासारा जाहैबाय मोसौ एबा जिबि जिब जिबियारिफोरनि जा खि हासुदै बेफोरखौनो होनो जिब जिबियारि हासुदै मानिखौ हासार नङा होमबा नोंथां हेलौ खोनादोंना औ दा जिबियारिया हासार बाह बाहायनाय आरो रासायनिक हासार बाहायनायनि गेजेराव जों गोबां फारागथि नुनो मोनो बेफोर फारागथिया जाहैबाय जिबियारि हासारा जोंनि देहानि थाखाय मोजां जा जों आबादफोराव होयो बे आबादफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां एबा साबजाथाव थिग बेबादिनो रासायनारि हास आंनि सुबुं जिउनि देहायाव मा गोहोम खोख्लैनो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां औ रासनिक हास हासार बाहायोब्ला जोंनि रासायनिक हासार बाहायोब्ला जोंनि सुबुंनि देहायाव मा गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हायो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना मा बेमार खोख्लैना हायो
हागोन
औ औ थारैनो औ औ
रासायनारि हासाराथ' ओरैनो मोनसे जोंनि जिबियारि हासार नंखाया नालाय बिसोरो मोनसे केमिकेलफोरजोंसो बानायजानाय नालाय जोंनि देहायाव हजम जाया आरो सावस्रिफोरखौ गोग्गो लाखिया नालाय जोंहा इफोरावनो माबा मोनसे बेराम आजारा सोमजिनो हागौ रासायनारि हासार आरो हाफोरखौबाबो एसे खहा लाबोखायो आरो आदारावथ' जों मान नसिफोरनि देहा सोलेराव जा फ्लांनाय जायोब्ला देहानि गोबां गाज्रि खालामनो हागौ आरो।
औ थारैनो आरो मोनसे सोंथिबाव नों थांनिसिम खोनादोंना नोंथां ओ जोंनियाव जा माइया मोनो, मोनसे समावथ' माइया मोनखायो नङा होमबा हानो जायो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोल एबा नोंथांमोननि गामियाव माबादि हानाय जायो एबा मेसिननि हानाय जायो ना ना आखाइजों हानाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंना दा गामि ओनसो नालाय गोबांफोरा गामि मानसिफोरखौ लिंनानै हायो आरो जायफोरा एसे हानाय बिसोर आरो गारि मिसिन हाग्रा लाबोयो। हा बुरजाफोरनिखौ बिदिनो हानाय जायो आरो।
दासा न्दै नोंथांमोननिजों सासे माइ हानायनि हाजिराया एबा बेथना सानसेयाव बेसेबां नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
जोंना माइ हानायनि हाजिराया ओरैनो हिन्जावफोरना थामजौ ओमफ्राय आरो हौवाफोरना थामजौ बाजि आरो
औ औ थारैनो दा नोंथांमोननिजों ओरैनो से बिगा हायाव बेसेबां माइ मोननो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो
से बिगायाव ओरैनो
औ
बारा जायोना जायो बिना एसे बुजा मोनो आरो जाय अखा बांखा बो थोरनिबो
औ औ औ औ थारैनो
बेनिनो लानानै फन्द्र माबासो मोनो आरो
औ थारैनो नोंथांजों सावरायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय गोसोखौ नोंथां
खोनादों नोंथां औ थारैनो नोंथांजों औ साबायखर थारैनो औ